हेल' हेल' नोंथां खोनादों ना? औ खोनादोंना नोंथां औ। ओ नोंथां औ नोंथां ओह नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां। हेल' नोंथांनि माथोखौ आङो जोबोद फिसा फिसा खोनाफैनाय जादों। जादों आरो नोंथां एसे गोसा रायज्लायनो हागोन ना?
औ खोनादोंना दा?
औ औ नोंथां खोनादों ओ औ खोनादों नोंथां। औ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोन औ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना एसे नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दङब्ला
औ थारहैनो हागोन
औ ओ दा नोंथां आं नोंथांजों जे बेजों आबाद नि सयाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ थारैनो
औ औ दा ओ जोंना आबाद बुङोब्लाथ जोंहा दा दैज्लां बोथोराव गोबां आबाद मावो मावनाय जायो जेरैहाय जोंङो माइनि आबाद मावनाय जायो नंङां होमबा नोंथां
औ थारैनो
औ औ ओ दा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जोंङो दैज्लां बोथोरावहाय मा माबोरैहाय ओ माइनि आबादफोरखौ बोरैहाय मावनाय जायो औ
गोनां नांगौ
औ नोंथां खोनादों औ हेलौ
गिबि औ खोनादोंना
औ औ
खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों नोंथाङा खोना हैयाखै नामा
नेटवर्कनि एसे प्रब्लेम जाबाय थादों हेलौ खोनादोंना नों
अ नोंथां खोनादों नोंथाङा खोनायाखैना औ दे
नोंथाङा आबादनि सायाव फोरमायनो होदों नङा होमबा
औ नोंथां खोनादों ना नोंथाङा औ दे बुंनाय नोंथां
दाथ' दैज्लां बोथोर नंङा होनबा नोंथां
औ औ
दा जोङो बांसिन सुबुंफ्रानो जों माइ आबादखौ मावनायखौ नुनो थांसै नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
गिबियावनो जोंङो माइ आबादखौ मावनो थाङोब्ला जोङो गिबियावनो जोंङो मा बेखौ जोंङो मै दोननाय जायो नोंगौना नोंथां
औ औ नंगौ
बेनिफ्राय जोंङो सानसे जोंङो मा होनो बोरियाव जोंङो दैयाव सोमनायनिफ्राय सानसे जोंङो बोरियाव दैखांना दोननाय जायो
औ
दैखांनानै मा खालामो जोंङो ओ एसे जोंङो माने दै सरननो होयो खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
बेनिफ्राय जोंङो मा खालामो औ औ खोनादों जोंङो बेनिफ्राय मा खालामो जोंङो हाखौ दुब्लि फोथारखौ दबलसेसोनि जायगा बा खोथियाखौ जोंङो बेसेबां बेसेबां केजि जोंङो जोङो बिधानखौ बेसेबां केजि जोंङो सोमनानै बा दबलनै बिदिनो जोंङो जायगा मोनसे आ खालामनानै हालेवनानै लानाय जायो।
औ।
बे जोंनो गोग्गो बे जोंनि बिधानखौ फोनानै दोननाय जायो। बेखौ जोङो खोथिया होननानै मिथिनो मोननाय जायो। आरो बेखौ जोङो खमैब्लाबो जोङो माने राजानाय बा फुजानाय हालागै जोङो थामजि सान नैजिबा थामजि सान सिम दोननाय जायो आरो बेखौ अब्ला जों मा बैखौ फुनो हाहैनाय जायो खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां
बेनिफ्राय जोङो बेखौ नैजिबा थामजि सानसिम दोननानै बेखौ जोङो गायनो थाखाय जोङो आं हाखौ जोङो हालेवनानै लानाय जायो आथिखालनि मुगायावथ' गोदोनि बायदि हायजों मोसौजों हालेवनायखौ बांसिनैनो नुनो थांलिया जोङो दानि जुगाव नुनो मोनसै जे ट्रेक्टर बा पावार टेलारिं बेफोर बेफोरबायदिजों जोङो हाखौ माने एवनायखौ नुनो थांसै आरो जायखिजाया बिदि जोङो हालेवनानै जोङो हाखौ फोमोनना लाग्रोयो आरो बेनिफ्राय जोङो बे फोनानै दोननाय खोथियाखौ जोङो फुयो आरो फुनानै क्षयं क्षक्षंज्ञ क्षक्षंज्ञ पपपंजोङो मा खालामो बेखौ जोङो बे हा मोननायाव माने हाखौ एसे गुरैहाय मोजां खालामबा जों- जाहाथे जोंनि आबादा माइ गायनो एसे मोजां जाबोयो जेन बेखौ जों हाखौ मोजाङै गुरैयै खालामना लानाय जायो बेयाव जोङो माइखौ गायो आरो नोंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
बे जोङो दोनो गायनानै दोन्नानै जोङो खमैब्लाबो एसे माने गोमो- मने गोमो- रोदा अरस्लाबनो हाया नालाय बेयो गोमो गोमो गाबनि एसे माइ आरो खमै बिदिनो थानानै जोङो जि सानसोनि उनाव आ गु जि साननि उनाव जोङो बे माइआ गायना दोननाया एसे गोसोम सोमखोर सोमखोर महरनि एसे गोसोम गाब जाबोयो आरो नोंगौना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
बेनिफ्राय जोङो खमैब्लाबो बेखौ जोङो
ओरैनो नै मास बा द'जि सान द'जि सान बा स्निजि सानसो जों बेखौ दोननाय जायो बिदि
औ।
गेजेर गेजेर जोङो मा खालामो आलिखौ जोङो थेनानै एसे दै लाखिना दोनो आरो दैखौ माब्लाबा समाव जोङो हेंगार सारनानै एसे फोरानदबनाय बायदि खालामो नङाब्ला माने ओइ माइ जिहेथु माइ बिलाइयाव जोङो एम्फौ जागोन होननानै बेखौ जों बिदि खालामबाय थानाय जायो आरो। जुगावथ' जोङो हासार बायदिसिना माइआव बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ।
बिदिनो जोङो द'जि स्निजि साननि उनाव बेयाव जोङो गोबां मानसियानो दानि आथिखालनि मुगायाव मा बेखौ हासारखौ जों सारनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ ओ आरो आरो
मोजां गोग्गो जाबोयो आरो दंफाङा मोजां माने सेहेरा जानानै मोजां फिथाइखौ होनो हायो बेखौ माने जोङो हासार सारनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ नंगौ औ नंगौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो जेरैहाय जोङो दैलां बोथोराव मायल आबाद मावा नङा होनबा नोंथां?
औ थारैनो नोंगौ
औ बिदिनो जोङो उफ्रा खेथिबो मावनाय जायो जेरै जोङो जोगोनार उफ्रा खेथि मावनाय जायो। पटलनि आरो बानलु दैलांनि बानलु आरो थास' बिदिनोसो जिंखा बिदिनो गोबां जोङो उफ्रा खेथि मावनाय जायो आरो दैलां बोथोरावबो आरो औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय आरो बिदिनो थास'फोरनि आबाद मावनाय जायोना जाया नोंथां?
जायो थारैनो नोंगौ
औ
दा दैज्लाङाव जेरैहाय माइ आबादखौ मावो बेनि अनगायैबो जोंनाव जोंनि ओनसोलाव उफेरा आबाद मावनायखौ जों नुनो थांसै नोंथां जेरैहाय थास' आबाद बायदिसिना नोंथाङा बुंनाय बायदिनो पथल आबाद दा फान्थाव जोगोनार बायदिसिना आबादखौ जों मावनायखौ नुनो थांसै आरो नोंथां
औ औ नंगौ आरो जोंना माइखौ जोङो जेब्ला हाख जेनेबा माय आ मोननानै हाखांबाथाय जोङो लोगो लोगो जोङो दुब्लिखौ मोजाङै हालेवनानै बेसर एबा मथर फोनाय जायो आरोना नोंथां खोनादोंना हेल'
औ खोनादों खोनादोंना नोंथाङा?
नोंथां दासो खोनाफैदों औ नोंथांमोननि ओनसोलाव हाय माबोरैहाय बेसरखौ फोनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ थारहैनो हागोन जोंनि हालामाव नुनो थांसैदि जोङो जेला माइखौ हानानै लाबोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मा हाखो जोङो थिग बेफोरबायदिनो दानि जुगाव ट्रेक्ट'रजों हालएवनाय बायदियैनो जों हालेवनानै लाग्रोयो खायफा मानसिफ्रा सुबुंफ्रा जोंना बे हालेवनायनि आगोलावनो जोङो हासारखौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै बाय खनसे हालेवनानै हासारखौ होयो हास दबावो एसे मोजांयाव बेयावनो जोङो खनसे
बेनिन उनाव जों बेसरखौ फोयो बेखौ आरो खनसे माने जों जेरैहाय दाउथु दाउस्रि फोर जागोन होननानै बेसे हाजों फबसिन जानाय बायदि जोङो बेनि स खनसे एवनानै होनाय जायो।
औ
बेसर आबादखौबो जोङो जेब्ला बेखौ फोना दोनो बे खमैब्लाबो जि सानसोनि उनाव बियो बिलाइ गांनै गांथाम बिदि ओंखारबोयो बिदि ओंखारबोब्ला जों मा खालामो
बेवहाय जोङो एम्फौ जागोन होननानै जोङो बे बेवहाय
औ
मुलि सारनाय जायो आरो बेखौ नुनो थाङो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों। औ ओ आरो बेबादिनो जोंनिया गोबां ओ मैगं थाइगंफोराव आथि खालाव गोबां रासायनारि हासार होनाय जायो नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय जोङो जिंखा औ जिंखाफोराव जो गोनारफोराव जोङो ओ मुलि एबा एम्फौफोरनि मुलि होआबानो जा जोंनि जिंखा फिथाइफोरा बिदिनो मोजां जाहोलांला बिदिनो बाहाय देरहो लांबानो एम्फौ सुनानै जोङो बेखौ ओ गारनो गोनां जायो आरोना नोंथां बिदिनो गोदोहाय बिदिनो गोबोरनिल' हासार होनाय जायोमोन आथिखालावहाय गोबां रासायनारि मुलैफोर ओंखारदों बेफोरखौ होनानैनो जोङो एमफौ फोरखौ सुगो सुनायखौ सुग सुगा होनो हायो आरोना नोंथां। औ औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो गोबां जाहोलांबाय नों थांजों आबादनि सायाव सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां ओ जोंनि सावरायनायखौ जोङो बेखिनियावनो दोन्थ'जासिगोन नामा?
औ गोजोनथों नोंथांजोंबो रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय।